औ नोंथाङा औ खोनादोंमोन नोंथां औ आं नोंथांनाव मोनसे आयदानि सायाव लानानै सावरायनो थोन हरनाय जादोंमोन नोंथां। औ नोंथां औ मा आयदानि सायाव आयदायानो जाहैबाय जोंनि बर' फ्रा गोदो गोदाय गेलेनाय मा मा गेलेयोमोन? आरो दा मा मा गेलेयो बे माब्रै सोलायबोखो बिनि सायाव जागोन नना नोंथां।
औ जागोन नोंथां थारैनो नोंथां नोंथाङा जोबोद मोजां आयदाखौनो बुंनाय जाबाय आरो
बिदिब्ला आंनो जागायना होनोसै न
औ जागोन नोंथाङानो एसे जागायग्रो नोंथां?
औ ओ नंगौ गेलेनाय होननानै बुङोब्लाथ' मानि जोंहा माने गोदो गोदाय गोबां रोखोमनि गेलेनायखौ जों नुनो मोनोमोन। नङा होमा नोंथां औगौ जेरै'हाय जोंहा गिला गेलेनाय आरो बिदिनो जोंहा मा मा दंबावोमोन जोंहा बिदिनो थाखुमालायनाय गेलेनाय उन्दै फोरनि औ नंगौ नोंथां। औ मार्बल गेलेनाय आरो बिदिनो जोंहा दंबावनो जाहैबाय खाबादि बिदिनो खाबादि गेलेनाय।
औ नं
आरो दंबावोमोन जोंहा खै गेलेनाय आरो जों नुनो बोऔमोन जाहैबाय काप प्लेट गेलेनाय
औ नोंथां।
दङमोन जाहैबाय हाखर खिखर आरो जोंहा दंबावोमोन जाहैबाय बिदिनो मा होनो बेखौहाय बिदिनो अन्थाइनि खेला गेलेनाय गर गेलेनाय जायखौ औ बेफोरबायदि गेलेनायफोरखौ जों गोदोनि समाव नुनो मोनोमोन आरोखि नोंथां। दा आं बिनि बेलायावनो मोनसे गेलेनायखौ हानहरसै जाहैबाय मोनसे जोंहा बल गेलेनाय आरोखि बल जोनाय दा गोदो गोदाय जोंहाथ' बल होननायानो गैयामोन नङामोन नोंथां दानि बायदि बल होन्नायानो गैयामोन दा जोंना गोदो गोदाय मा खौ बल बानायोमोन जायखौ जों जुमब्रा जायखौ जों जायो नङा होमबा नों नोंथां जुमब्रा फिथाइ औ बेखौनो जोंहा मा बलबारि ओरै खावख्लाब ओरै खावख्लाब थख' थख' हाख'लायनानै बेखौनो बिदै गलायनाय जोनाय जों नुनो मोनोमोन बा जोंबो जोबोदों आरोखि नङा होमबा नोंथां औ औ औ औ बेफोरबायदिजों जोंहा माने गेलेबोनायखौ बेखौ जों नुनो मोनदों आरोखि नोंथां आरो जोंहा दंबावोमोन जाहैबाय गिला गेलेनाय जाय खौ जों लेखाफ्रावबो खोनानो मोन्दों नंआ होनबा नोंथां जायखौ बै माने गिला गावनानै मानि गिला गाल गावनानै एं हरो । बिरलायलांलायनानै मा होनो बै आसागि बैसागोमोननि सि दानायखौ बस'हैलायनानै जों। लेखायाव फरायनो मोनाखै दालाय नोंथां औ बेफोरबायदि गिला गेलेनायखौ जों नुनो मोनदोंमोन। खिन्थु जों गा बेफोर गिला गेलेनायखौ जों गेलेनो मोनाखै आरो रोङाबो खिन्थु जोंनि गोदोनि आरोखि। ना आबै आबौमोनबा जोंनि बिमा बिफाफ्रा मानि बेफोरखौ मोनथिगोन आरोखि नोंथां। माबोरै गेलेयो दा गिलाखौ बबेनि निफ्राय मोनो गिलाया माबादि बेखौ मोनथिगोन आरोखि। दा आरो जोंहा दंबावोमोन जाहैबाय बिदिनो जोंहा मा दं जोंहा बिदिनो जोंहा दंबावोमोन जाहैबाय काप सेेट गेलेनाय नङा नोंथां औ दा काप्लेटखौ माबोरै गेलेयो होनोमबा आं बिनि सायावहाय एसे बुंनोसै नोंथां ओ काप ल्लेट गेलेनो थाखाय जोंनो सिगां खाफ्रा नांगोन नङा होमबा नोंथां। खाफ्रा औ जायखौ जों खाब्रानिफ्राय फिसा फिसा मोनसे मा खुरैजों समान समान देख'नानै लानानै नाय जायो। आरो गाहायाव एसे गिदिरसिन होयो बिनिफ्राय एसे फिसा फिसा फिसा फिसा होबोनाय जायो आरोखि नों थां जेनेबा जाय बेसेबां जा माबा खालामनो आरोखि ना बिसथा थ्रिसथा फन्द्र'था बि फस्सिथा बेफोरबायदि। बिदि आरोखि देख'नानै लानाय जायो अन्थायजोंहाय ओमफ्राय जोंहा मोनसे बल थायो जाहैबाय बे बलखौ जों गोदो गोदाय मा खालामोमोन मुजाफोरखौ नो जों मुजाफ्रावनो माबा माबि सोनानै बल बानायोमोन आरोखि नोंथां। आरो बिनिफ्राय मा मा खौ बानायोमोन सिथ्रि गिजिनो मा गिजिनो बेफोरखौ थनलाबायनानैनो बल बानायोमोन आरोखि ओमफ्राय बिनिफ्राय मोनसे टिम बानायस आरोखि साथाम साब्रै साबा गोदोनि दिनावथ' मा दसजन फन्द्र'जन बेबायदि मोनसे टिमाव थानायखौ जों नुनो मोनोमोन गामि गामियाव आरोखि।
नंगौ नोंथां थारैनो
आरो बिदिनो टिम मोननै जायाखै बिदिनो ओमफ्राय मोनसे टर्स गावलायसै आरोखि सोर बबेखौ लानो जोंनाथ' बेै समाव मा नाम नाम्बार मुथि गोनांलाय गोनां फैसालाय दङना ओरैहाय मोनसेजों माइ थालायलायनाय मोनसेजोंहाय आसि बिमा देखायनाय थालायलायनाय बेफोरखौजों माबा खर्स खालामलायो मोन आरो बिनि अनगाबबो जोंहा मा खालामबावोमोन बिदिनो आखाइयाव माबा मोनसे लाखुमालायनानै आसि थाइनै लानानै बेखौ बे लाखुमानायखौ जायनो मोनो बेनो खुलिग्रोनो मोननाय बेबायदि खालामलायोमोन आरोखि नोंथां ओमफ्राय बिनिफ्राय मोनसे सिन बो ओमफ्राय मोनसे बे काप्लेटखौ मोनसे जायगायाव जाबना दोननोसै ओमफ्राय बेखौ खुबै नांगौ आरोखि ओमफ्राय हमखांग्रा मोनसे थायो। जि हमखां जाबाथाय बे आवट जाबाय आरोखि औ खुबिख्लायनो हाब्लाथाय बे खारनो मोन बाय आरोखि बेबादि औ ओमफ्राय बे जायहा माने हमखांनो हायासै बे बिसोर टिमा बेहाय माने बिसखौ खुबैनांसौ आरोखि बिदिनो फिखुं बा आथिं आखाइ बिदियाव नांबाथाय बे बलजों फुइ जानायाव नांबाथाय माने बेयो थैबाय आरोखि बे गैलालाय सासे औ औ आमफ्राय बिदिनो बलखौ आखायाव बिदिनोे सेनदेल-सेनदेलखौ हमलायना ओरै फारसे ओरै फारसे ला सेेन्देलजोंहाय आखाइ गोजाथ' दांनो मोन नालाय बलखौ बेफोरजों माने गारहर लाय यो गोजोन-गोजोनावहाय एमफ्य एरैहाय माने जाब-जाबग्राफोर थासै आरोखि जुदि जाबखांहोबाथाय बे गारहरनाय समावनो माने देरहाबाय आरोखि गेलेनायावहाय औ बेबायदिनो गेलेबोनायखौ जों नुनो मोन्दों आरोखि नोंथां गोदोनि दिनावहाय औ दा नोंथाङाबो नोंथांनि मोन यावबा नोंथांनि ओनसोलाव जोंनि गोदोनि बर'फ्रा माबायदि गेलेयोमोन आरो मा मा गेलेमु गेलेग्राफोरखौ गेलेयोमोन नोंथाङाबो बिनि सायाव फोरमायनो हागोन ना नोंथां
औ नंगौ नोंथां थारैनो नोंथां थारैनो जोंनि बर'फोरना गोबां गेलेग्राफोर दङ जेरै नङाहोमबा नोंथां नोंथाङानो गोबांखौनो खोनथालांखाबाय नङाहोमबा नोंथां दा थिग बेबायदिनो जोंनि बर'फोराव आरो माखसे गेलेनाय दंबाव जेरै नोंथाङा होननाय बाददिनो खमलायनाय गेलेनाय नङा होमबा नोंथां
थारैनो खमलायनाय गेले-गेलेनायाबो जोंनि बर'फोरनियाव नुनो मोनो औ जेरै
खमलायनाय होनना बुङोब्ला ओ सानै थायो आरो नोंथां बेयावहाय मोनसे खनसे खमलाय
औ औ
नङा होमबा नों थां जेरै डाब्लिउ डाब्लिउ इ होनना बुंङो होमबा नोंथां।
औ नंगौ नंगौ नाथाय जोंना एसे बर'फोरना आलदा-आलादा-आलादा जायो औ औ औ जोंना एखेबारे आलादा जायो। जोंना बर'फोरा मा खालामो गस्ला गाना नोंथां औ नंगौ नंगौ नगौ औ
गस्ला गाना नाथाय मा खालामो जानजियो आरो मा मा लायो नोंथां मा होनना बुंङो
गामसा गानो औ गामसा गानो औ गामसा गाननो मा खालामो जानजियाव आर'नाइखौ
खाना लायो आरो नोंथां जाहाथे बे गामसाया गुआ आरो नङा होमबा ओमफ्राय मोदोमावहाय जों गसला गाननायखौ जों नुनो मोना दा मा खालामनो जोंना मोनसे
औ औ बे मोनसे रावनसिन थाखायो आरो औ नंगौ नंगौ थारैनो औ औ बे बरडाराव मा खालामो जोंना नोंथां
मानसिबो सानैया थागोन आरो जाय खमलायगोन बिसोर थागोन ओमफ्राय बे खमलायनायाव मा होनगोन जेनेबा जोंनियाव बर'फोरना जेनेबा स्टार्ट होन्ना बुंङो जोंना बर'फोरनियाव मोनसे सोदोब दंङ जुरि बेफोरबायदि आरो औ औ बेफोरबाय
औ बेफोरबायदि होनना बुंङो आरो जुरि ओमफ्राय बिनि उनाव जुरिनायनि उनाव खमलाय बुंलाय होनना बुङो बेफोरबायदि
खमलाय बेफोरबायदि आरो खमलाय दो बेफोरबायदि आरो खमलायबा जोंनि बर'फोरना
औ बि जोला जोलि नंङा आरो औ औ नंगौ नंगौ बोला बोलिनायसो नोंथां खोलैलायनाय औ
खोखलैलायनाय नोंथां बोनानै खोख्लैलायनाय सोर बिसेबां बोनो हायो ओमफ्राय बिनि उनाव मोनसे बर
उनाव मोनसे बर औ
थाखायोना बारनानै खोख्लैहैनो हागोन।
बरदार बारनानै खोख्लैनो हागोन औ बे औ औनो औ खमलायबाय थानोसै खमलायबाय थानोसै औ औ दा बेयावनो माखासे औ पयन्ट मोनो नंङा होमबा नोंथां औ बियो
जायो आरो नोंथां दा बेफोरबायदि खमलायनायखौ जोंनि बर'फोरनियाव नुनो मोनो दाबो नुनो मोनो माबयाव नुयो होननानै बुङोब जोंनि जेब्ला बैसागु फोरबो नङा हा नोंथां।
बेयाव बावखुंग्रि फोरबो फेस्टिभेलावहाय बेयाव नुनो मोनो आरो बे खमलायनायखौ नोंथां।
आरो जोंनियाव मोनसे दंबावो बर'फोरनियाव मा दावउला सौलायनाय नोंथां।
दाउला सौलायनाय औ नंगौ नंगौ औ दावउगला सौलायनायखौ नोंथाङा मिथिगौ जानांगौ
दाउला सौलायनायावबो जोंना मा जायो नोंथां बेबायदिनो गामसा लानानै
लानानै गामसा गाननानै ओमफ्राय आर'नाइ हान्जियाव खानानै
मा खालामो बेफोरबायदिनो मोनसे बरदार थाखायो आरो बेयावबो नोंथां बरदारसिन नाथाय बेयाव सानैल' थाया नोंथां बेयावहाय बिदिनो साबा सयजन सातजन बिदि थागोन आरो दा बेयाव माखासे खालामो आथिंखौ हायाव थोंसेल' गायो आरो नोंथां। औ आमफ्राय आथिं थोंसै बेखौ मा खालामो थिखोनानै आखाइ फारसेजों हमो आरो औ औ आसि बिमायावहाय नोंथां आरो आ आखाइखौ मा खालामो ओरै
औ बेबायदि औ नोंथां ओमफ्राय बिनि उनाव मा खालामसै दाना बियो गुबुन सासेजों सौलायनांसिगौ आरो बैसोरजों
बैसोजों औ जेरै दाउआ सौलाया होमबा नोंथां औ ओमफ्राय गगेरेब गुलदुम
औ औ जेरै गग्रे गग्रे गग्रे होना दावखौ लांथारसै आरो बे नंङाहोनबा नोंथां।
आथिंङामा नंङा होमबा नोंथां जाय जेरैहाय खोख्लैलायसै जाय रासिन फालुवान बोलोगोरा नंङा होमबा एसे खायदा सालागथार नंङा होमबा नोंथां एसे एरखे एरखे थागोन नंङा हबा नोंथां बांद्राय सौलाया लासे एसे
ओम सौलाया लाससे एसे एरखे एरखे खना खना खायथ्रा खायथ्रा औ औ औ नंगौ नंगौ औ
नो हागोन बे देरहासार जानोसै आरो बे बेयावहाय दा जोंङो बेफोरबायदि दाव दाउला सौलायनायखौ जोंनि बर'फोरनियाव नुनो मोनो जायखौ जों इन्डिजिनियास गेम होन्ना बुंङो।
होनना बुङो
दा बेफोर जोंनि बर'फोरनि
जोंनि बर'फोरनि
बा माखासे मुंदांखा गेलेमु होननानै जोंङो मिथिनो मोननाय जायो।
औ नंगौ नंगौ औ औ बेखौथ' औ नोंथां औ बैसागुनि समावबो खम नंगौ नंगौ बावखुंग्रिनि समावबोहा बेखौ नुनो मोननाय ना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां बेखौहाय जोंनि जेब्ला बैसागु फोरबो जाया हबा नोंथां बावखुंग्रि फेस्टिभेल जाय नंङा होनबा हाजो गाखोनाय नंङा होनबा नोंथां बेनि समावहाय जोंङो बे
बेहाय ज बेफोरबायदि बर'फोरनि माखासे मख'जाथाव औ गेलेनाय गेम खेलाफोरखौ नुनो मोनो औ गघिला गेलेनाय औ औ नंगौ नंगौ थारैनो बे समावहाय औ नुनो मोनो आरो औ नोंगौ थारैनो थारैनो औ जायगानि औ आरिफोरा बेयाव फैनानै औ बाहागो लाफैयो आरो औ नंगौ थारैनो थारैनो औ नोंथां बिदिब्ला जोंना समावबो जोब्बाय ना'फोरा औ औ अब्ला जोंना समाबो औ औ जाबाय औ औ औ गोजोननाय मोनबाय नोंथांनिसिम रोजा रोजा साब गासिबो नोंथां औ दे बिदिब्ला औ दे औ दे बिदिब्ला।